हेल' नोंथां औ खोनाबाय नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों
जों हबा दायो जोंनि बर' फ्रा गोदो गोदाय आरो दा माब्रैहाय ना हमनानै जायोमोन मा मा आदबजों ना हमो जों बिनि सायाव सावरायस ना नोंथां द औ होनबा आंनो जागायग्रोसैना नोंथां जागोन दे औ ओ जोंनि बर'फ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने नानि स सायाव सानारनानै गोबाङानो माने जिउ खुंबोनायखौ जों नुदों आरोखि
नंगौ नंगौ
औ ओ बिदिनो नाफोरखौ मानिे गोबां आदबजों मानिे जोंनि आबै आबौमोना बा दाबो आरोखि गोबाङानो गोबां गोबां रोखोमनि आदब बाहायनानै नाफोरखौ हमनायखौ जों नुबोदों आरोखि नोंथाङा औ औ बिनि बेलायाव आं माखासे आदबफोरखौ बुंनोसै नोंथां जेरैहाय गोदोनि समाव मा होनो सेन सानाय जायखौ जों औवाजों बानायनायखौ जों न नुदोंमोन नना नोंथां
नुदों नुदों
औ बैफोर सेनफोरखौ मा होन दुब्लि बारिफ्राव बा बबेबा फिसा जाम्फै फ्राव माने आलि खोथेनानै सानानै दोननानै ना हमनायखौ जों नुदोंमोन आरोखि नोंथां
औ।
औ बिनि अनगायैबो आरो मा होनो खखा ओ सि खेननि सिगांबो जों खखाखौ मोनथियोमोन ओ ओस खखाखौ बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला ओ जों खखा बानायनो थाखाय जो जों सिगांनो मोनसे औवा लाग्रोनांगोन। नङा होमबा नोंथां? औ। जोंनो औवानि गोनांथि बिदिनो पास फुट बा सय फुट बेसेस जेसेबां गोलाव बानायनो गोसो जों बेबायदि मोनसे औवा लानानै जों बिदिनो फारसे अ - अ माबाखौ औवाखौ जों सिखाजों थुब्ला - थुब्ला दांख दानखावनानै आरो फारसेखौ दानखावालासे बिदिनो दोननाय जायो नोंथां औ आरो बै दानखावनाय साइडजोंहाय मा होनो? माने जों औवाखौ माने आरामनो गल हेबनानै जों खुगा बादि बानायो आरोखि। नोंथां बेनो जाहैबाय खखा। आरो बेखौ मा होनो दुब्लि बारियाव बा बबेबा मोनसे जाम्फै गिदिराव माने जों जों लांनानै साहैनानै ना हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां औ - औ - औ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन मोनसे ना हमनाय आदबा जाहैबाय सायरा होननानै बुङोमोन नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मोनसे बुङो आं बेखौ मिन्थिला नों
औ।
माने सायराखौथ' आङो औ दि खोन औ माने नोंथाङा नुबाय जानांगौ खिन्थु नाम बुंनाया आलदा आलदा आरोखि नोंथां औ। माने बे हांसो खुगा बादि आरोखि बे नोंथां माने बेखौ औवा बै मा होनो नारेंखल हासिब गोरलै गोरलै खाथि नु गैया होमबा बेबायदि औवाखौ फैनानै लायो सिगांनो। आमफाय औ आमफाय बेनिफ्राय मा होनो बेखौ हेबनाय जायो आरोखि। ओरै सारि खना ओ माबाजों हेबनाय जायो ओमफाय बे गोजौनिखौ मा खालामो माने एसे गुसुं दोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ ओमफाय खिथुखौ बिदिनो ओरै हेबजाबनाय जायो आरोखि मोखांखौ ओमफाय बिदिनो गोजौनि साइडनिखौ एसे मा होनो एसे गुसुं हेबनाय जायो आरोखि ना बेबायदि रोखोमै माने हेबनानै ना सानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरोखि। नोंथां औ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन मोनसे नाव हमनाय आदबा जाहैबाय गोदोनि दिनाव जों मानि मा नुयोमोन गोदो मानि दाबो नुयो खायसे - खायसे ओनसोलाव मानि ना बाथा होननाय नोंथाङाथ' मोनसे गो ना ना बाथा होननायखौ औ - औ - औ। बे आदबजोंबो जों ना हमनायखौ जों नुबोदोंमोन आरोखि नोंथां। औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा - मा रोखोमै ना आदब मा - मा रोखोमै मा - मा आदबजों? ना हमनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हाग
हागोन दे हागोन दे जोंनि जायगायावथ' बांसिन बांसिनानो जेखायजों ना हमनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ गोदोनि दिन
गोदोनि दिनावहाय जोङो औ बोरसिजों ना हमोमोन औ नंगौ ओमफ्राय आरो बिदिनो बाथा औ नंगौ ओमफाय दा माने बेफोरो गोमालांबाय औ नंगौ औ।
ओमफ्राय दा जोंनि बिमा जोंनि बिबै जोंनि ओ बिनान नानावमोन बिसोरखौ बांसिन ओ मेसें बोथोराव जेब्ला दैआ
जेब्ला दैया रानो औ नंगौ नंगौ बे समावहाय जोङो जेखाइ लानानै खाइ खबाइ खानानै औ नंगौ ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो औ नंगौ नंगौ औ। औ नंगौ औ - औ - औ।
आरो बिजों लोगोसे ओ बिदिनो आरो मुस्रिजों सारनानै जानाय बेफोरो बांसिन सोलियो आरो
औ नंगौ नंगौ औ।
ओमफाय आं ओ औ औ आं मोनसे कुइसन सोंनि
औ सोंनो हागोन नोंथां।
माने जेखाइया जोंनि बरनि मोनसे ओ माबा सिनायथि जोंनि हारिमुआवबो कालसारखौबो देखायनाय जायोना जेखायखौहाय दा नोंथाङा जेखाइखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आंनि मानि मिथिनायनिफ्राय माने आं खिथासै नोंथां आंथ बानायनोबो रोङा जाहैबाय नालाय नोंथां औ आं जा एसे हायो आं बेखौनो खिथानो सानबाय नोंथां औ औ माने सिगां जे खाइ बानायनो थाखाय जों औवानि गोनांथि औवाखौ जों मा खालामो माने हाखावनानै थुब्ला हाखावनानै माने बेखौनो जों गोबा गोबा आरो हाखावबावनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो आसि थाइसेनि जखा जों बेखौ हाखावनानै बा आसि थाइसेनि फिसानिबो समान जों हाखावनानै जों बेखौ मोजाङै सैनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां औ बेनिफ्राय जों बेखौ मा एसे माने दाहाराबादि दाहाराखौथ' मोनथियोना नोंथाङा? नोंगौ मिथियो औ बेबादि हेबनानै समान लाग्रोनाय जायो आरोखि नोंथां औ समान हेबनानै लानानै बिदिनो बेसे गिदिर जेखाइ बानायनो माने बेजों समान सम समान हेबनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो बेखौहाय आरो मोनसे माने बिनि रुगुङाव होनो थाखाय मा होनो फ्रेम बानायनो थाखाय औवाखौ एसे दाबला हाखावना एसे गथा हा खावनानै आरो बेखौबो माने बिसेबां जखनि जेखाइ गिदिर बानायनो फ्रेमखौहाय बेजों समानजों हाखाव हासनानै लानायखौ जों नुनाय मोनथिदों आरोखि नोंथाङा आमफाय बिनिफ्राय मा? मा खालामो जेखाइखौ माने एसे फदबनानै माने खाजाबनाय जायो आरोखि नोंथां हेब खिथुखौहाय हेबनाय जायो आरोखि। नोंथां औ जाहाथे माने ओ डिजाइना मोजां जानायनि ओमफाय बिनिफ्राय मा खालामो बे एसे सिगां आं बुंनोना माने औवा फ्रेम बानायनो थाखाय बेखौ औवा नांगौ होननानै मोनसे खामि बेखौहाय बेनि जिं जिं माने फ्रेम माने डिजाइन बानायनानै बेखौ खाजाबनाय जायो आरोखि नोंथां औ दा माने बेबायदि रोखोमै जेखाइ बे खौ बानायनाय जायो नोंथां माने आंनि जास्ट सिमपोल आंनि गियानजों आं बेखौ फोरमायनाय जायो आरोखि नोंथां औ लोगोसे माने जेखाइआथ माने जोंनि माने बांसिन बर हिनजावफ्रा बाहायो जों बुंनांगोन नोंथां ना औ नाथाय दाथ माने जेखायखौबो जों माने औ इसे बेसेबां बुरजा एसेबां गोबां बिबांनि जों नुनो मोननाय जाला आरोखि औ आरो नोंथाङा आं मोनसे सोसनबावनो सानदों माने ना हमनायनि आदबाव ओ गोदोनि सम समावबा दासिमबो बबेबा बबेबा जायगायाव नुयो नोंथां जेब्ला मेसें बोथोराव मा होनो दैया रा लाङो अब्ला जों बेखौ गामलाजों बा माबा मोनसे बालथिं फोरजों मानि हाखर फिसा फिसौखौ माने बेफोरजों सारनानै जों ना हमनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि ना नोंथां। औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरखौ नुबावो नामा नोंथां?
बेबायदि गामलाजों सारनायखौ नुनो मोनो खिन्थु ओ आङो मोन
औ औ नंगौ
जोंनि फ्रायानो सेंग्राफ्रा हाय जेखाइ हेबनो रोङा
औ नंगौ नंगौ
जोंनि देरफुनाय सेंग्राफ्रा जेखाइ हेबनो रोङा हाबा जानाय सेंग्राफ्रा जेखाय हेबनो रोङा दा गोदोनि जोंनि आबै आबै आबौ मोनासो जेखाय हेबनो रोङामोन नालाय दा जेखाया जोंनि समाजावहाय जोंनि बर समाजावहाय जेखाया मोनसे जोंनि बर'नि मोनसे एखेबारे मोनसे कालसारेल मोनसे आइटेम होननानै जोङो मिथिनो मोनो
औ
जुदि जोङो बे जेखायखौ हेबनो रोङाब्ला नोंथाङाबो जुदि हेबनो रोङाब्ला नोंथांनि फिसायाबो जुदि हेबनो रोङाब्ला दा आंबो हेबनो रोङा आंनि फिसायाबो हेबनो रोङा जोंनि आबै आबौमोना जुदि थैनानै थांजोबनानै जुदि जेखाइखौ जुदि रावबो सोलोंनो रोंङाबा हेबनो रोंङबा जेखाया थागोन ना थाला नोंथाङा आंनो एसे खेंगथि
औ हागोन हागोन नोंथां औ हागोन औ औ जुदि जोङो बबेबा मोनसे मा होन मोनसे मा होनो मोनसे आदबखौ जों सोलोंनानै जोंनि माने गोरोंफोरनिफ्राय जोंङ सोलोंनानै लायाबा माने बेफोरबायदि बुस्थुफ्रा माने जों गोमालांनो हमनाय मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे दाउसिनफोर बादि जेरै सखा दाउ फोर जेरै गोमालांदों बेफोरबायदिनो गोमालांनायनि मोनसे लामायाव थागोन आरोखि नोंथाङा बेखायनो जों माने बेफोरखौ जों सोलोंनानै जों लानांगोन बा बेबादि सोलोंनायनि मोनसे ट्रेनिं सेन्टार माने खुलिनांगोन बेखौ आं नु दों आरोखि नोंथां औ औ औ लोगोसे नोंथां आरो आं बुंबावनो सानबाय ना हमनायनि बेलायावनो माने ना हमनायाबो माने जोंनि ओरैनि ओनसोलाव माने मोनसे ना हमनायखौ मोनसे जेब्ला नभेम्बर दुइ थारिख फैयो जोंनि मोनसे ओनसोल दं नोंथाङा माने बे बिल बादि आरोखि बे बिलोआव माने मोनसे फेस्टिभेल बादि जानायखौ जों नुयो आरोखि नों दा मानोे बोसोरफ्रोमबो नै अक्ट'बरखालि बिनि सुइस गेट होनना बुङो माने बेखौ हगारना होयो आरोखि नोंथां ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बाहाय ना हमनो फैयो आरोखि नोंथां औ गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय ओमफ्राय बेहायनो बै मा होनो फल' जे होनो मा जे होनो जेरै ओरै खोबसिननानै हमलायग्रा जे गैया होमबा नोंथां औवानि औ बेफोरजों हमनायफोर जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां
औ
आंनिजोंबो बेबायाददि मोनसे फेस्टिभेल बायदि बा मोनसे माबा मोनसे बायि बेफोरबायाददि नाव हमनाय हुदा दं नामा नों थां औ औ औ नंगौ नंगौ औ दा जोंनिजों औ औ दैलां समावहाय औ जेखायजों ना हमो औ औ ओमफ्राय गोदोनि समावहाय बोरसि बोरसिफ्राबो गोबां औे औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथाङा अ दा होमबा नोंथां जोंनाथ' टाइमाबबो समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ नों बिथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ औ नोंथांजोंबो रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे